हेलौ
औ
खोनादोंना?
ओ खोनायाखै आङो।
र' आं दस्रा जायगायाव थांनो र' र' र' हेलौ
औ हेलौ
एबार खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों आं आबहावानि सायाव फंनैसो खौथा खोथा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा? गावनि थानाय जायगानि आबहावानि सायाव फंनैसो खोथा फोरमायनो हागोन ना?
ओं! औ जोंनि दा औ जों आंनि दा जायगानि आबहावायाथ जा माने गाज्रि हालोदाव जाना दं आरो
औ।
जा गुबुंले जाना दं। जा माने गुबुंले जानानै दं आरो जोंनि आबहावाया दा। ओ खोनादोंना आंनि आवाजखौ?
औ खोनादों खोनादों।
औ माने जोंना दा माने जोंनाथ बिफां लाइफांखौ जा माने दानफायनो हमदों माने दानफायगासिनो ओमफ्राय गायनोथ लायाखै रावबो माने ओ दा जों बिफां लाइफांखौ दानफायनाय बादिब्लाथ जों गायनोबो नांगौमोन। बाट जोंना दा बांसि नानो माने बेफोरखौ मिथियानोखा जे बिफां दानफायनांगौब्ला गायनोबो नांगौ। होननानै ओमफ्राय जायनि जाहोनावबो जोंना आबहावानि सायाव माने गाज्रि गोहोम गोग्लैदों आरो ओमफ्राय बे गारि मथर ओमफ्राय ओ बे ख कार कारखाना बेफोरनिफ्रायबो ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा बेफोरबो माने गुबुंले खालामदों आरो आबहावाखौ जायनि जाहोनाव माने---! दिनै ओ नांगौ नांगौ बायदि बोथोराव अखा मोननो था खै बा जा जाय समाव ओ अखाखौ नाङा बे समाव अखाखौ मोनो बिदि जादों आरो ओमफ्राय ओ आवगोल----! नि बादिबाथ माने दाबादियावबो बांद्राय गरमानो जायामोन माने बां गरम जायानोखामोन ओमफ्राय दा बेनि जाहोनावनो गोबां गरम जानो हमदों बेखौ माने ओ जों आन्दाज मोनो आरो।
औ नोंथाङा गोदोनि आबहावा आरो दानि आबहावा खौ रुजुनो हागोन ना?
औ हागोन आङो नोंथां ओ।
गोदोथ माने गोथां गोजामोन जेरैथिंबो नायोब्लानो गोथां गोजामोन मानो होनोब्ला बिफांनि ओ आवगोलनि समाव ! माने बिफां लाइफाङा बहथ आरो गोबां दंमोन। माने आवगोल आव। दान माने दानफायब्लाबो माने। बांद्राय दानफायनाय थाङामोन आरो आवगोल एसे एनै दानफायनाय थाङोमोन ओ माने बे दानि दानि जुगावथ आरो न बानायनोबाबो बिफां लाइफां दानफायगोन माबा माबि बिदि बिजनेस स्टार्ट खालामनोबाबो बिफां लाइफां दानफैगोन बेफोरनो आरो माने फैसा आरजिनो थाखाय दाना बिफांखौ दानफायगोनसो दागोन। फ्राय आवगोलथ' बिदि दानफायोन बांद्राय जायनि थाखाय मान आरो आगोलनि दिना बारा माने जौगानायबो नङामोन न! मान जायनि जाउनाव बेफोरबायदि मटर गारि बेफोरबो सालायनायफोरा खममोन बेनि थाखायनो आबहावायाबो मोजांमोन। आरो दैफ्राबो माने साब सिखोनमोन आरो माने आवगोलनि दिनावथ' प्लास्टिक बिदि गैयामोन नालाय माने बेफोरखौ गारामोन नालाय जाबोर जोब बेफोरखौ दैयाव गारामोन नालाय दानाथ' आरो। मानसिनि बिबाङाबो बांजोब्बाय नालाय जायनि जाउनाव गोबाङानो बिदि दाखोर दाला प्लासटिक जाबोर जोथोर बेफोरखौ दैाव गारनानै ना दैमा दं बेफोराव गारनानै माने गुबुंले खालामदों आरो बेफोरखौबो बेफोरबो माने आबहावा गुबुंले जानायाव मोनसे गाज्रि गोहोमाव गोग्लैयो आरो बेफोरबो
नोंथाङा ओरैनो दा मा जायगानि आबहावाखौ बांसिन मोजां मोनो
आङो बुङोब्लाथ' दा जोंना आसामाथ' माने आसामनाबो दङ खायसे जायगा दङ जोंनाबो आसामा माने जायना आबहावाया दाबो थिगैनो दङ इथिं जेरैहाय कार्बि आंलं ओमफ्राय बेथिं दिमा हासाव दं बेफोरनि माने जायगाया दाबो मोजां आरो आबहावाया ओमफ्राय दा आरो बिथिं जायगा आबहावा गाज्रि होनोब्ला बिथिं फैयो गुवाहाटि बेनो माने मोनसे मेन आरोना बे बेनाथ' आबहावाया जा गाज्रि जानानै दं मफ्राय बिथिंजाय क'क्राझाराबो जाबोनो हमदों ओमफ्राय बिदिनो नो नोगोर जेराव जेराव नोगोर गेदेर नोगोर दं बेफोर माने बेफोरनि आबहावाया गोेदेर माने गाज्रि जाजोबदों आरो ओमफ्राय आंथ' दा बिथिंहाय माने आरो बिथिंहाय आङो अरुणाचल बे बेनिखौ अरुणाचल मेघालया बेनि आब'आ नाग नागालेण्ड ओमफ्राय
सिक्किम ओमफ्राय बिथिंजाय मिज'राम बेफोरनि आबहावाखौ आं जा माने नुनानै मोजां मोनो आरो माने दाबो मोजाङैनो दं होननानै
नोंथाङा दिल्ली मुम्बाइ फोरनि आबहावाखौ बोरै मोनो
दिल्ली मुम्बाइ होनोब्लाथ' बि बिथिंजायनि आबहावायाथ' ज गाजिखा मा होननो आरो माने सुबुङाबो बिबाङाब़ बांद्राय नालाय ओमफ्राय आरो माने मानसिनि बे गावबा गावनि गोसोआव बुजिनाय गैले आरो बांसिनानो बेखायनो माने बिसोर मिथिया जे माखौ मादि दोनोब्ला साब सिखोन थागोन माखौ जाबोर जोथोरखौ दैफोराव जानला मानला बा साखाथिफोराव जानला मोनानला गाराब्ला साब सिखोन जागोन माने गुबुंले जानाय नङा बेफोरखौ मोनथि बिसोरो ओमफ्राय आरो गारि मटर सालायनायाबो गोबाङानो सालायो ओमफ्राय बिथिंजाय कारखाना बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि बेफोरबो माने गो गोबां दं नालाय जायनि जाउनाव गुबुंलेया गोबां जादों जानो हमदों आरो दिलीनि आबहावायाथ' रुजुनायाव माने फुरा माने बुहुमावनो होनोब्ला बेनाबो माने गोजौ थाखोआव फैयो आरो। देलहिनाबो
औ।
औ आरो जायनि जाउनाव ओ बिथिंजाय माने ओ थानो हायि गरम बांबोदों आरो देलहि मुम्बाइआव मुम्बाइनिस्राय देलहिआ आरो मानो नों मोज जां बारहावा हां लानो मोन्नायनो नङा आरो
औ औ औ
औ ओमफ्राय नोंथाङाबो माने माबाफोर ओ जायगानि माने आभावाखौ मोजां मोनो नामा आरो मा जायगानि आबहावाखौ नोंथाङा गाज्रि मोनो बेखौ आंनोबो खोन्थानो हागोनना एसे
औ ओ दा जों थानाय जायगायाबोथ' इसिबां इदि मोजां नङा थेवबाबो मोजां आरो ना बिदिनो दंफां लाइफांफोरबो दङ' ना लाय ओमफाय बिदिनो मोजां हां लानो मोनो बिदिनो ओमफाय मोजांसिन साबसिन होनबाथ' बिदिनो नर्थ इस्ट स्टेटसनो बांसिन मोजां इणडियायाव अरणाचल प्रदेश मेघालया बिदिनो नागालेण्ड बांसिन
औ बिथिं आरो नर्थ इस्टनि बा -बाद दे आरो बैथिं साउथथिंबो मोजां आरो ना केरेलाफोरा केरेला तामिल नाडु बेफोरनि जायगायाबो मोजाङैनो आरो ना दाबो औ
औ औ तामिलनाडुआबो बिराद साफा औ बुंनो थाङोबा औ औ
दे बुंफिननो हागोन ना नोंथां
नोंथाङा बुंफिनगोर
औ माने बिथिंनि सुबुङा माने मोनथिगौ आरो ना मादि ला ओ ओ लाखिबा माने दोनबाथाय साब सिखोनै थागोन मा दि माने जेराव मेराव गारनाङा बेफोरखौ मोनथिगो आरो ना ओजोंनि मानसिफोरा औ
ओ तामिलनाडुआवबो नुनो मोनदों लामाफोरखौ माने दसे दसेनो नो सिबबाय थायो सा फा लाखियो आरो बिदिनो डास्टबिनफोर दंजोबखायो आरो रावबो बिदि माने जानानै बिदि गारलाबाया आरोना बिदिनो साफा लाखियो आरो ना ओमफ्राय बारहावायाबो बिराद मोजां साफा मोजां हां मोनो बिदिनो ओमफाय ओ ओरणाचलफोराबो माने पुरफोरनाबोथ' हाजो हाला जायगा नालाय लामाफोराबो साफ फारो बिराद मोजां आरो ना आबहावाया
औ
ओमफ्राय बिदिनो मटर गारि मटरफ्राबो बिदिमान गोबां नङा
औ
औ ओमफाय
जेराव माने गारि मथरा खम आरो ओ माने बिदि ओ इन्डास्ट्रिफोरा खम बेफोरनि जायगाफोरानो मोजां आरो आरो मानसिफोराबो जेराव बुजिनो गोरों बेसोरनि जायगाया साफायै आरोना औ आबहावायाबो मोजाङैनो
औ जाय माने मोजाङै लाखिनो रोंगौ बेफोरना मोजां आरोना औ ओमफ्राय आरो होनबाथ' देल फोरा बिराद गाज्रि ना आबहावानि थाखाय
ओजोंनि मानसियाथ' औ ओजोंनि मानसियाथ' माने ओ-जोंनि बे नर्थ इस्टवसो माने बेरायनो फैयो मोजां बारखौ जानो थाखाय औ।
औ
माने ओ-बार मोजांजों मोनैखाय बिसोरो रुमाव बो माने मोनसे मिसिनजों बिसोरो बारखौ माने ओम- मोजां खालामनानै हां लायो आरो बिसोरो औ औ।
औ बुंनो थाङोबा जोंनाबो मोजाङानो बिसोरनिजों रुजुबा। दिल्ली मुम्बाइजों रुजु औ इसिबां मोजां नङाबाबो बिसोरनिसाय मोजां आरो ना।
औ औ
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ औ नों -नोंथाङा आंनि सिम माने कल हरनानै आं गोजोननाय थाबाय नोंथां।
आंबो गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों
औ औ।